औ नोंथां खोनादों ना नोंथां औ-औ खोनादों नै
अ नोंथाङा बर्थ'मान मा खालामगासिनो दङ
नै नोंथां जाखांनानै ओरैनो बार जागासिनो नै जिरायनानै
बिदिब्ला जोङो आंबो नै दङ एसे यावहाय बे
औ एफा मोनायावनो ना
बिदिब्ला जोङो दान्दिसे मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों रायज्लायनो हागोन ना
औ
ओ हागोन नोंथां हागोन बिदिब्ला जोङो जोंनि बर'फोरनि न'खर बा जिउ खुंनायनि राहानि बागै दान्दिसे राय रायलायदोनि ना नोंथां
औ जागोन नोंथां जागोन
जोंहा बर'फोरनि आ जिउ खांनायनि राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जोङो आबाद मावनायनि खोथाखौनो जोङो बुंग्रोनांगौ जायो मानो होनोब्ला जोङो बांसिन बर'नि न'खरफोरानो मा होनो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो नङा होमबा नोंथां औ जोंहा बर'फोराहाय बांसिन जोंङो साख्रि साख्रि बाख्रि मावनाय बा बेफार फालांगि मावनाय फोराव एसेबां जौगायाखै एसे एनै जोङो बेफार फालांगि मावनाय खौ नुनो मोनो थेवबाबबो जोङो बांसिन बर' न'खरफोरा आबादनि सायावनो जोङो सोनारनानै जिउ खुंनो गोनां जायो ओ जोङो ओ आबादनि बि थिङाव जोङो ओ बांसिनै जोङो माइनि आबाद खौनो ओ मावनाय जायो माइ आबादा जोंनि ओ जानो थाखाय आदार महरै जोङो ओंखामखौ बाहायनाय जायो बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौनो गिबियाव जोङो ओ मावगोरनाय जायो ओ माइ आबाद ओ मावनायनि ओ खान्थिफोरखौथ' जोङो एसे एनैबाबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां औ जोङो माइ आबादखौहाय बांसिन दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो नाथाय आथिखालाव जोङो ओ जायगा लानानै जायगा मेसेङावबो जोङो माइनि आबादफोरखौ मावनाय नुनो मोनसै माने बुंनो थाङोब्ला बेफोरो ओ दानि ओ आबादफोरा माने ओ बोथोर नांलायला जोङो जाय खिजाया समावनो जोङो जायखिजाया आबादफोरखौ मावनो हायो बे आबाद मावनायफोराव जोंहा ओ बैग्यानिक दा जोहा गोदान गोदान ओ आदब खायदा दिहुननानै जोंनि बोथोर खौ नेयालासेनो आबाद मावनायानो हानायनि खाबुफोरखौ जोंना होदों थिग बेबायदिनो जोंहा माइ आबादावहाय जोङो ओ गायजेनोबाथ' जोङो खोथिया बानायग्रोना लानांगौ जायो बे खोथियावहाय जोङो ओ माइखौ हरसेबा हरनै सोमनानै जोङो गाजा बेरहोनानै ओ फोनानै लानाय जायो फोखांनायनि उनाव जोङो थिया रेडी जायोब्ला जोङो दुब्लियाव गायो बिदिनो मोनबाथाय जोङो हानानै न'वाव लाङो आरो बिदिनो मारा होनानै जोङो बाख्रियाव सोनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो माइनि अनगायैबो जोङो आरोबाव ओ जोंनि नख'रखौ ओ रांखान्थियारि थासारिखौ सुंथानो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन ओ आबादफोरबो मावो जोङो मैगं थाइगंनि आबाद जाय मैगंफोरखौ जोङो हाथायाव फाननानै एसे एनैब्लाबो जोङो रां आरजिनो हायो जेरैबायदि जोंहा लाव खुमब्रा जिंखा ओ जोगोनार भेन्दि थाइबें बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो आबाद मावना नै ओ एसे एनैब्लाबो जोङो ओ रांखान्थि थासारि खौ ओ सुफुंनो हायो नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बांसिनैहाय ओ आरोबाव ओ गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर माने ओ थि थानाय आरो माने गोबाव बोसोरहालागै जोङो मोनबाय थानाय आबादफोरखौबो जों मावनो हमबाय जेरैबायदि जोङो ओ गय आबाद आरो र रबरनि आबाद साहानि आबाद बेदिनो जोंहा दंबावो ओ कक'वा चक्लेट बेफोरबो जोंनि गेजेराव दायो ओ लासै लासै जाखांबोगासिनो दङ बेबायदिनो जोंहा जिउ खांनायनि ओ राहाखौ जोङो बेफोरबायदि आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ दानानै लादों बेबायदिनो जोङो आरोबावहाय ओ बर'फोरनि ओ नख'र सोलिनो थाखाय जोङो आरोबाव नख'रफोराव माखासे जिब जुनार जोङो फिनानै लानाय नुनो‌ मोन जेरै बायदि दाउ हांसो फारौ बोरमा मोसौ मैसो बेबायदिखौबो जोङो ओ नखरावहाय जोङो थिनानै लानो फिसिनानै लानाय नुनो मोनो बेफोरो ओ फिसिजानाय जिब जुनारफोरखौ जोङो रां नांब्रबगौ जायोब्ला ओ फाननानै जोङो रांनि गोनांथिखौ ओ सुफुंनानै लायो थिग बेबायदिनो जोंहा बेफार फालांगि खालामनानैबो जोङो जोंनि बर' नखरफोरखौहाय सुंथानाय बा बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि थांनानै थानाय रा राहाफोरखौहाय जों ओ लानो हायो बे बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंदो
औ जागोन नोंथां जागोन
बिदिब्ला जोंहा माने थांनानै थानायाव जोंहा जिउखौ दैदेनलांनायाव मा मा मावनांगौ जायो बेनि सोमोन्दै एसे आं फोरमायना होनसै होनोमा नोंथांनि सिगाङाव
नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय जोंहा बर' हारि बा बर' माहारिनि जोंहा गुबै थांनानै थानायनि राहा होनोब्ला जोंहा आबाद मावनायानो होननानै बुङो बुंलांखाबाय नोंथाङानो थारैनो जोंहा बर' माहारिनाव गाहायै थांना थानायनि राहा खौ नायोब्ला जोंहा आबाद मावनानै बांसिन सुबुङा जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो
औ
बिदिनो थिग जोंहा नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय गाहायै माइ आबादानो बर'फोरनि गाहाय आबाद होननानै बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे आबादफोर मावबावो बेखौबो नोंथाङा एसे फोरमायलां थेवब्लाबो आं माखासे थालांनाय आबाद जि बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनसै आरोना आं दा जेरै जोंहा
माने गोबां सिबिं सबाय बेसर बेफोरखौ आबादफोरखौबो जोंहा बर'फोरखौ माइ आबादनि अनगायै मावदेरनायखौ बेखौ नुनो मोनो आरो मैगं थाइगंनि बेलायावबो नोंथाङा फोरमायलांखाबाय एसे एनै बैफोर आबादफोरखौ जों मावनायखौ नुनो मोनखायो जोंहा जेरै जेरै
जेरै गोरान आ बाद
बैफोर आबादफोराव जोंहा माखासे गोरान आबादफोरखौ मावनांगौ जायो मानो होनोब्ला जाय माने मानसि जाय सुबुंहा माने जाय न'खरहा माइ गायज जानाय हा गैया बा बिदिनो दै गोनां हा गैया बैसोरथ' गोरान आबादखौनो मावनानै जिउखौ खुंखानांगोन नालाय नोंथां
औ
बिदिनो बैसोरो माने गावसिोरनि जिउखौ खुंलांनो बा दैदेनलांनो थाखाय बिसोरो माखासे माइ आबादनि अनगायैबो माखासे गोरान आबाद बेफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेरै जोंहा आं सिगाङाव फोरमायलांनाय बदिनो जों माय नि अनगायै जेरै बेसर सिबिं सबाय आरो बेनि अनगायै गोबां बानलु बायदिसिना आबादफोर मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ
गोदो बिसोरो बेफोर आबादखौ मावनानैनो माने जिउआव गावसिनि जिउखौ माब्रै खुंलांनांगौ बा माबोरै दैदेनलांनांगौ बैफोरखौ जि आबाद मावनाय गोरान आबाद बेफोरखौ आसा खालामनानैनो गावसोरनि जिउखौ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ औ
बेनि अनगायैबो जोंहा आबादनि अनगायैबो माखासे माने एसे एनै साननो
माने हिसाब बायदिसिनाफोर गोरोंफ्रा माने एसे एनै बेफारि बा बेफारफोर गेलेनायखौ जों नुनो मोनो माने गावसिनि जिउ खुंनायाव एसे माने गोरलैयै राहायै रां खामायनाय बा बेफोरनि सायाव एसे गोरलै माने साननो हानाया थायोब्ला जोंहा बेफारफोर गेलेनायखौ नुयो जेरै जोंहा बेैफोरखौबो नांगौ जायो मानो होनोब्ला जोंहा माने आबादखौथ' मावनो हायो नाथाय बेफोर खौ माव मावनायनि गेजेरजों जोंहा फाननायनि गेजेरजों बायग्राबो थानो नांगौ नालाय नोंथां
औ नांगौ जायो आरो औ
गामिफोरनि सुबुंफ्रा बा बर'फ्राबो एसे एनै मा
माने जिउ खुंलांनायाव दैदेनलांनो हानाय बायदियै जि बेबस्था बेफोरखौ लानानै माने एसे एनै बेफार गेलेनानैबो जिउ हमनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो दंबायो जोंहा माखा से बिथिंफ्रावबो माने सुबुङा थांना थानायाव मावनो हायि जेबोआनो गैया होननाय जों बुंनो हायो आरो ना मा माव गासिबो खामानिखौनो मावनानै बिसोरो जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनो नाथाय बैफोर गासिबो खामानिफ्राव माने खायफानिया बेलेग खायफानिया बेलेग जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बिदिनो जोंहा सोरबाबा आबाद मावनानै जिउ खुंलाङो बिनि अनगायैबो जोंहा बे बै आबादफोरनिबो माखासे बेफार गेलेनानै बेफोर बिसिनि जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो
माखासे जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो सरकारि साख्रि बा जोंहा गभारमेन्ट जब बेफोरखौ मावनानै जोंहा माखासेखौ जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनो माने गोबां बायदि बायदियै जों माने सुबुं माहा रिफोरनि जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनो आरोना थांना थासान्दियाव
बेफोरखौ मावाब्लानो जे जोंहा जिउनि माने लानाय जि मा खासे मिजिं बैफोरो जोंहा मा आसखान्दा जानो हायो आरोना नाथाय बेफोरबायदि मावनो बा माखासे खामानिफोर थासेयावबो जोंहा माखासे सुबुंफ्रा आन्दायनानै थानाय खौ जों नुनो मोनो जेराव गाव
औ
गावनि उदै थाइसेखौल सुफुंनो थाखाय सानसेनि हाजिरा मावनानै बियो बे गावनि उदै थाइसे खौ सुफुंनो हानाय बैफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बैसोरनि साननाय एसे एनै
बि बेबो इसोरो एसे गुसुं जायो नामा बिदि बुंनांगोन आरोना जेराव
नंगौ नोंथां
बिसोरो गावसिनि माने सानसेनि थाखायल' बा उदैखौ बोरै सुफुंनो हागोन बेफोरखौल' साननायनि गेजेरजों माने मावब्लाबो आखाइफ्राव लाखिनो हायि जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना
नंगौ
बिदिनो नोंथाङाबो एसे एनै फोरमायना होबावनो हागोन नामा बोरै बोरै जाबावो
हागोन नोंथां जोङोथ' बुंखाबायानो जोंनि बर'फोरनि गाहाय थांना थानायनि राहायानो जाहैबाय आबाद बेजों लोगोसे जोंङो बेफार फालांगि बेफार फालांगि खालामनानैबो जोङो थांना थानाय राहाखौ लानो हायो जेरैबायदि जोङो नवाव दिहुननाय मुवा बेसाद आबादनि फसलफोरखौ फाननायनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन गला द खान बा साहा फिथानि दखान बेफोरबायदि होनानैबो जोङो जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो लानो हायो आरो लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोङो मुवा बेसाद खम बेसेनाव लाबोनानै जोङो जाय जायगायाव जेनेबा बेफोर मुवाफोरा गोबां बिबाङाव बेसेन गोनां बेफोरबायदि जायगायाव लांनानै जोङो बेफोर बेबायदिनो जोङो जिउ खुंनो हायो फानहैनानै बेबायदिनो आरो गारि मथर सालायनानैबो जोङो जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो बर' फ्रा लाबोगासिनो दङ बेफोरबायदिनो माने बर'नि जिउ खांनाय राहाया माने सोलिगासिनो दं आरो दा जोंहा समाबो जाबाय बेखिनियाव नो दोन्थ'नाय जासिगोन नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे गोजोन्थों
गोजोन थों